औ नोंथां खोनादों ना? हेल'। औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथांनिसिमबो। मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
दा जों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननाया हरदोंमोन आरो। दा नोंथाङा सम दसे समाव होनागोन ना?
औ हागोन दे।
औ जों माने बे आयदायानो जाहैबाय गाव जोथोन लानो लानांगौ बोरै जोथोन लानो हायो? दा उम गिबियावनो आं एसे फोरमायनोसै दा जों गावनि जिउखौ माबोरै जोथोन लानांगौ होना बुङोब्ला सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो फुंनिफ्राय लानानै मोनाजासिम माबोरैहाय जों गावनि जिउखौ जोथोन लानांगौ बेनि सायाव आङो बुंनोसै। दा जोङो फुङावनो ओ हानायमानि सुबुंफोरा सिखारनानै फुङावनो आरो निएर हानायमानि बा बाजि गेससियावनो सिखारनानै माने अवाकिं खालामनांगौ आरो माने थाबायनांगौ। नङाब्ला हा-हायोब्ला एसे एसे खारनांगौ। माने बियाम खालामनांगौ बा एक्सारसाइस। औ खालामथारनांगौ आरो माने। दा बिनि उनाव जोङो एसे दसे सम वाकिं खालामबाय नङाब्ला थाबायबाय नङाब्ला जोङो खारबाय बेनि उन औ जोङो खांनानै माने एसे। ओ हायोब्ला माने दै लोंनांग गौ आरो दै बे दैया जोंनि जिउआव माने गोनांथि आरो माने जोबोरैनो इम्पर्टेन होन्नानै सानो दा जोंयो दैखौ माने हायोब्ला फुंआवनो ओ माने एख लीटार मिनिमाम एख लीटर जोंनि लोंनागौ आरो माने से लिटार। जुदि से लिटार जोंसो औ फुङाव सानफ्रोमबो लोंनो हायोब्ला जों माने खायसे बेमार माने गेस्ट्रिकफोर-फोर बायदि बेमारनिफ्राय माने एसे रैखा मोनो आरो औ दा बि बिनि उनावनो जोङो ओ थरा फाननानै बिनि उनाव फरायसा बा फराय दसे सिदाडि खालामबाय आरो। औ खामानि मावग्रा सुबुंबाथ' आरो जानाय लोंनाय बानायनोसै जानाय लोंनाय नायबाय संबाय जाबाय लोंबाय बिनि उनावथ' खामानियाव थांबाय नङा होमबा? दा बिनि उनाव बिदिनो औ। जानाय लोंनायफोरावबो जोङो माने गावनि जिउखौ एसे जोथोन लानाय हिसाबै जोङो माने जानाय लोंनायावबो नोजोर होनांगोन। मा माबोरै। औ मााबाय दि मैगंखौ जों जाना जायोब्ला जे देहानि थाखाय मोजां जागोन बा माबायदि जोङो बेसादफोरखौ जानांगौ बेफोरखौ माने एसे नायबिजिरनानै जानांगोन आरो अब्लासो जों गावनि जिउखौ जोथोन लानांगोन बे बेलायावनो जों बुंनो थाङोब्ला औ थि समावनो जों जानांगोन फुंनि ओंखामखौ खमैबो जोङो दाइन बाजि बा गु बाजियाव जानांगोन बिदिनो सानजौफुनिखौ से बाजि बा नै बाजियाव जानांगोन बिदिनो मोनसे सम मथे जुदि जानाय लोंनायखौ जोङो ओ जानाय लोंनायखौ जों जुदि सममुथे जायोब्ला माने खायसे बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोनगोन आरो दा बे जानाय लोंनाय बेलायावनो बुंनो थांब्लाथ' गोबां बिदिनो जोङो मोनसे जोंनि जायगायावनो गोबां मुलि ह हारिनि मैगंबो मोनो नङा हब्ला दा बेबो जोङो जानो रोङोब्लानो औ औ लानानै माने गावनि जिउखौ जोथोन लानो हायो आरो दा बे बेलायाव नोंथाङा माबोरै जोंनि जिउखौ जोथोन लानाय एसे फोरमायनो नामा
ओ आंनि माबायावथ' नोंथां बुंनायानो गासिबो जोब आरो आङो मा माखासे बुंद्रोबावनोसै आरो बे ओ जानाय लोंनायजों लोगोसे बे फुङाव सिखारनाय एक्सारसाइस खालामनाय बेफोरखौ गासिखौबो लाफानानै टाइम मेन्टेनआ थाथारनांगौ आरोना बे जानाय थिगमथन जानाय टाइमलि बेनिफ्राय थिग मथन उन्दुनाय बेफोरजों थानांगौ आरो अनगायै दाथ' ओह जों सुबुं माहारियाथ' मबाइल कम्पिउटार टिभि बायदि गोबां बाहायोना दाथ' बेफोरखौबो एसे लिमिट मेेनटेन खालामनांगोन आरो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जेनेबा ओह मबाइल लेपटप कम्पिउटार टिभि बेफोरबायदिखौ नायबाय थानानै आङो दानि जुगाव ओह सुबुंफोरखौ माने मेगनखौ बेनि थाखायसो बांसिन ओह नुनाय गोहोआ खमायलांदों नङा बेखौ सानदों आरो आङो बेफोरखौ मेेनटेन खालामनो थाखाय आरो ओमफ्राय ओह बेयावनो जानाय लोंनायाव मा माखासे जोंनि आबादारिफ्रा दाथ' बयबो केमिकेल एफा एनै बाहायखासै नालाय बेफोरजोंबो जालांनो हमदों आरो दा जोंनि सुबुंफ्रा माने न'नि जानायनि नि थाखाय गावबावनो एफा एनै मैगं थाइगं गायनानै फ्रेस जानांगौ आरो फ्रेस मैगं बा फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ बारा बिदिनो हाथाइ बाजार गुबुन जाथिनि फायखारिफोर बा माबाफोर फाननायखौ खम खालामनांगौ आरो जा बिसोरनिफ्राय बायनानै जानायखौ खम खालामनांगौ आरो बे आंनि नुनायाव दा बेनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो बिदिनो जोङो बाजारनि मैगंफोरखौ बांद्राय जायालाब बासिनो माने न'आव निजेनो आबाद मावनानै बा औ माने आबाद मावना जानो हायोब्ला बांसिन मोजां नङा ओमबा?
ओ
थ' आजिखालिथ' गोबाङानो मुलि बायसै मुलि नङाब्लानो जाया मैगंफोराबो ओ हैनानै लानो हायोब बिराद मोजां जायो एसेबां बेमार औ बेमार आजारबो जाया दा बे बेलायावनो जोङो बिदिनो गोबां माने जानाय लोंनायजोंबो निजिनि जिउखौ जोथोन लानाय हायो आरो ओ बुंनो थानांगौ नङा ओमब्ला? गोबाङानो गावनि जिउ जौ लोंनायनिफ्रायबो जानगाराव थानांगौ होनना बुंदों आं नोंथां औ माने गोबाङा गोबाङानो जौ लोंनानै गावनि जिउखौ देाया गाज्रि खालामना लायो बेखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमब्ला खायसे खायसे ओंखामखौनो जाया ओंखाम जायालासेनो फुङाव जौ लोङो औ बेे बायदिया बेफोरबादि खालाम माने गाज्रि जायो देहाफोरा
नैबे ओं जौ लोंनाय निसा बुस्थु लानायखौथ' दा ओ जों इउथ्सफोरखौ गोबां बांसिननायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंगौ होनदां।
बेफोरखौ इसे खमायनो हायोबा मोज मोजां आरो
माने जौ लोंनायनिफाय एसे जानगाराव थायोब्ला मोजां लोङोबाबो एसे खमै बाबैलोंनांगौ ओमबानिे एसेबां मानिया गाज्रि जाया
जौ लोंनायखौ होबथानोबा सोरनिबा-सोरनिबा बर' गामिफ्रावथ' न'खर-न'खर जौ फा फोरखौ गामि नि सेंग्राफोर बा ओनसोलारि आफादफोर बिसोरो होबथानो माबानांगोन आरो न'खर-न'खर थांनानै मिस बुजायहैनांगोन आरो बै न'खरखौ जाय न'खरा फानो बेथ' गावनि न'खरजों लोगोसे समाजखौनो गाज्रि लामायाव खोख्लैलाङो आरो बेनिखायनो बिसोरखौ बुजायै आजायै माबानांगौ आरो खमायहोनो नाजानांगौ
ज' संङालासिनो जे गुबुन खामानि मावना जानाय बेफोरखौ माने फोरमायनांगोन आरो ना अम जे जोंनि जिउआ जोबोर गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखौ माने सुबुंफोरा बुजिनांगोन आरो नंङा होमब्ला जोंङो जुदि औ जुदि जौफोर लोंबाय थायोब्लाथ' जों ओ देाया गाज्रि जाखागोन
अम
ओ बे बेलायावनो जोंङो देहा जोथोन हिसाबै लानाय हिसाबै जोंङो माने गोबां हाग्रानिफ्रायबो जों मुलि मोनो बेफोर मुलिनि नामफोरखौ नोंअंथांआ खोन थानो हागोन नामा। मा मा मैगंफोरा मुलि मुरि
अम अम हागोन हानायाथ' ओरैनो ओ आं मिथिनायाव मोनथाम मोनब्रै बिदिनो खिन्थानोसै आंङो न'आवनो मोननाय ओ ओ मानि मुनि मानि मुनियाथ' थाखाबाय खिफि बेन्दोंफोर बे बिसोरो उदै सानाय मानाय बिदि बियाव मोजां जायो आरो। बेनिफ्राय ओ
हालौ। सि बेलाय
हो?
थुलुंसि बिलाइ गगा मोननायनि थाखाय गुजुनायनि थाखाय आरो हाइजें।
जोंथ' ओरैनो ओंख्रि जानायफ्राव आं बाहाय जों संनानै जाग्रा मै मैगं-थाइगंखौ खिन्थानोसै ओरैनो मुलि हिसाबै मुलिखौ अमुख उमुख जानायाव जायो होननानै जों मोजाङै बर' जाग्राखौ खिथानोस सै आरो उसुमैखौ जायो ओमफ्राय ओ खायला फिथाइ खायला फिथाइखौथ' मोनोना।
औ औ जायो।
बेनिफ्राय उम उम। स्रेम औ दौस्रम। ओहोम दौस्रेमखौ मिथियोना? नोंथांङा?
दौस्रेम ना जौस्रेम?
दौस्रेम होनो जोंनिथिं दौस्रेम। मानि गोखै आरो मैथा बाद जोम मोनजायो। अमाफोरजों। दाउफोरजों जानो गोथाव जायो नाफोरजों जाजायो। मैथाजों एखे आरो ओमफ्राय बे बे बुस्थुआ मानलायो आरो।
मानलायोनाज्ञ आं नुबासो मिथिसिगोन औ औ नुबासो मिथिसिगोन आं माने जे बावगारदों।
औ औ ओ बेनिफ्रायनो ओ
मा होनो?
मानदे होनो आरो जों बेनि नामखौ आङो। मोजां मोनथिया जायखिाया बयबो माने होननानै
बै हाखराव मोननाया ना?
औ औ बे दैब' हाखर
औ औ औ औ मानदे।
ओम
अ बेखौबो जायो
थास'आयथिं
औ बेफोरखौथ' जायो बेफोरथ' बर'नि ओंख्रि औ ओंख्रि जाहैबाय।
ओम
दा होमबा नोंथां समाजाबाय समाबो जाबायमोन।
औ दे दे।
नोंथां समाबो जोंहा जाबायमोन दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे दोनथ'सै।
औ दे